हेलौ नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो दसे सम होनो हागोन ना?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ नोंथाङा माखासे दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै ओ-माखासे बाथ्रा फोरमायदो?
औ नोंथां आबाद होनना बुङोब्लाथ ओ गामि ओनसोलाव जोङो। आबादानो जोंनि जिउ खुंनायनि राहा नङा होमबा नोंथां। आ दा। बे लेखायै ओ आंबो सासे गामि ओनसोलनि सुबुं हि साबै जोंनि गामि ओनसोलाव जिखिनि आबाद बायदिसिना मावो ओ बेनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि।
औ नोंथां
दा जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबादानो जाबाय माइ।
आरो माइजों लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोराव अ जेरैहाय जिंखा हल। पथल भिन्दि केरेला बायदिसिना आबादफोरखौबो जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायाव जोंहा। ओ-जानो हागौ एसेबाबो खस्थ जायो मानो होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा। समाव गोबारै अखा हानाय समाव गोबारै बारहुंखा फैनाय। आरो समाव गोबारै माने ओ सान्दुं दुंनानै। हाखौ रानस्राव खालामनाय। बिदि बोथोरा जोंहा दैज्लां बोथोराव जायो। बे लेखायै जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायाव। आबादारिफोरा खायसे खस्थ'खौ रुजुनांगौ जायो आरो नोंथां। आरो मेसें बोथोरनि। आबाद होनना बुङोब्ला जेरैहाय मुला आलु लाव। मेसेंनि फानालाव लाइ लाफा। बायदिसिना आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो दा। आबादारि बिथांमोना। ओ जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनानैनो ओ। ओ न'खर संसारखौ सोलिगासिनो दङ आरो बे। ओ आबादनि मुलाम्फाजोंनो आबाद मावनानै। गावसोरनि गथ' गथायखौ फरायहोनाय। आरो न'खरखौ सालायनाय। बायदिसिना गाननाय जोमनाय लानाय जानाय लोंनाय बायदिसिना रोखोमै माने। न'खरखौ दैदेनलाङो आरो नोंथां दा जोंनि गामि ओनसोलनि। गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव आं गिबियावनो बुंलांबाय माइ। आरो मेसें बोथोराव। आलु आबादखौ आरो बेसर आबादखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मावनायखौ आं नुनो मोनो आरोना। ओ बुंनो थाङोब्ला मेसें बोथोर। बोथोरनि जि बेसर आबाद। बे बेसर आबादा आबादखौ जोङो ओ एसे गोरलैयैनो जोङो बे आबादखौ। खौ मावनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेसर आबादखौ बेसर आबादखौ मावनाय लोगो लोगो। लोगो माने बेवहाय जोंहा गोबां खस्थ' जाया। जेरैहाय जोङो गिबियाव हाखौ। ट्रेक्टरजों खेबसे एवगोरोनानै लानांगौ बा खेबनै एवना लानांगौ खेबसे। एसे एगाबो जायो बेनि उनाव जोङो एक लागेनो हासारखौ सारनानै बेसरखौ। फोनानै आरो खेबसेबाव बे हाखौ गेवना होयोब्लानो बेसर। ओ बेसरा जानांगौ खिनिया जुदि मोजां हासार मोनोबा जायो आरो नोंथां।
आरो बेसरनि थाखाय हाया एसे जिब जानांगौ आरो बेसरा एसे एसे बेगरनिफ्राय रज'। फैनाय लोगो लोगो जोङो बे बेसर बिफांखौ दावगाहोनो थाखाय। बेसर। नि बिफां मोजां जानायनि एबा दावगानो थाब खाबु मोननायनि जोङो मुलि। होनाय जायो बेनि आरो एसे देरोब्ला जोङो बे बेसर। बेनि बिलाइयाव एम्फौ बारनो हायि बायदि बेसरनि बिलाइखौ एम्फौ जानो हायि बायदि जों एम्फौनिबो मुलि होयो। आरो एसेबां दावगानाय एसे दावगानायनि उनावनो बेसरा माने बिबार। बारनो एबा फिथाइ थाइनो लायो।
बिबार एबा फिथाइनि मुलिखौ खेबसे नङाबा खेबनै होयोब्ला। जोङो आरो बेयाव मुलिनि एसेबां बेब'हार खालामनो लागा गैया उनावहाय जिथिया फिथाइ थायो। फिथाइनानै फिथाइआ रायो एबा बिफाङा रानस्रियो अब्ला जों बेसरखौ फुनानै जोङो। माने बे बेसरखौ। ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों नानाय जायो आरो नोंथां। बे लेखायै जोङो ओ माने बेसरखौ बेसर आबादखौ मावनाय जायो। ओ जोंनि। जि ओनसोलनि जिखिनि आबाद बेनि बागै आं एसे फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलथिंजाय आबादारिफोरा मावनाय जिखिनि आबाद बेखौ आंनो ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन आरो नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ आबाद होननायबा नोंथाङानो बुंखाबाय जोंहा जोंनि गामि ओनसोलनि जोंहा माखासे थांना थानाय राहाया गुदि राहाया जाहैबाय जोंहा आबाद नङा होनोमबा नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो गुबैयै जोङो ओंखामखौ सानफ्रामबो जायो हिसाबै आमफ्राय जोंनि गुदि आबादानो जाहैबाय जोंहा माइरं माइरं ना मा माइ ना? जोङो माइनिफ्रायनो माइरं मोना होमबा जोङो बे औ औ माइ जों माइ आबाद ना नोंथां ओ जोङो माइ आबादखौ जोङो फ्राय दुब्लियाव मावो ना। बेबो जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो दै गोनां हायाव गायनाय आरो दै गैयै हायाव जों गायनाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो गुबुन गुबुन आबाद जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव जोङो बेखौ खोथिया जोलै खालामनानै जोङो दुब्लियाव गायनाय जायो। खोथिया जोलै खालामनो थाखाय जोंहा माइज्लि नि गोनांथि जायो जायखौ माइ जोलै होननानै बुङो ओ बेखौ जोङो माइखौ सोम बस सोनानै दैयाव सोमनानै जोङो माइज्लि बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइ आबाद गायनो थाखाय जोङो ओ दै दैखौ मोजाङै लाखिनो बा नांनायनि बारा दैखौ ओ जोंहा बलाय हरनो थाखाय जोङो आलिनि गोनांथि जायो बेबायदिनो सारि सारि आलि खोनानै जोङो हाखौ गोमोन खालामनानै जोङो माइ आबादखौ मावो बिनि जोबथा बियो ओ फिथाइ थायहैनानै मोनो आरो बिनि गाबा गोमोस्लिउ जायो आरो बे बायदिनो बिलाइफोराबो मोननायजों रानलाङो बे समावनो जोंहा माइ आबादनि दिखोनाय सम नङा होमबा नोंथां। जोङो आङो नोंथांनो ओ आबादनि सोमोनदै सावरायखांबायखाय आङो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद जोंहा गोबां फारागथि दंसै नङा होमा नोंथां बिनि सोमोनदैखौनो बुंनो सानबाय। गोदोनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय ओ खम सम आबादखौ मावोमोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा ओ माखासे आबाद बा फ्राय आबादखौनो जोङो मोसौ मोसाफोरजों जोङो मा एवनानै ना जेरै नांगोलजों एवनानै जोङो मा ओ खम आबादखौ मावोमोन आरो आरो बेबायदिनो एसेल' हायाव मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेन' जोङो जोंनि जानाय सेबांखौल' जोङो बुथुमनानै जानो थाखाय जोङो आबाद मावनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनबाय ओ माखासे गाव गावनि थांना थानाय राहाखौ दिहुननो थाखाय गोबांथार आबाद मावनो हमबाय नङा हबा नोंथां ओ गोदो गोदाय जोंहा मा गोदो गोदाय एसेल' मावनायनि गुबै जहै जाहोनानो जाहैबाय गोदो गोदाय जोंहा माखासे बिरोंदामिन जौगानाय गैयामोन आरो बेबायदिनो बिरोंदामिनजों जौ जौगाहोजानाय माखासे ओ आगजुफोर बेयाव जेरै आथिखालाव जोङो मा नुनो मोनबाय बिरोदाबिनजों जौगाहोजानाय माखसे ट्रेक्टर बेबायदिनो गुबुन गुबुन एवग्राना बेजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां गुवार गुवार हाफोरखौ एवनानै जोङो आबादखौ दिहुननो हायो नङा होमबा थां बेबायदिनो जोङो गोदोहाय जेरैमोन नाथाय दा बेनिफ्राय बे बेसेबांबा गुन बांसिन जोङो आबादखौ दिहुननो हायो मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिरों दामिन जौगानायजों लोगोसे जोंहा आबादखौ होबथाग्रा माखासे जोंहा मेडिसिन बो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय गोदो गोदाय मा गोबां एम्फौ एनला जानायनि जाहोनाव जोङो मा माखासे आबादफोरखौ बबेबा समाव दिखोनानै लानो रोङाबो बेबायदि जायोमोन जायनि ज जाहोनाव जोंहा मोनसे दसा नाङै खान्थि जायोमोन गोदो गोदाय नङा होमबा नोंथां? आथ ना आरो गोदोनि आबाद दानि आबाद फारागा बेबो जे गोदो जे जोंहा मा होननानै बुङो माखासे मिथिंगानि मोननाय जोंहा हासार बा मिथिंगानिनो गुबै हासारजों जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? औ ना नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय दा माखासे रासायनारिक हासार बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो बेबायदिनो नांगौ समाव जोंनो हा ग्रा बुथारग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो ‌। बिनि ओ बिनि गुबै ओ मुलाम फायानो जाहैबाय जोङो खम समावनो जोङो माखासे हाग्राफोरखौ बुथारनो हायो आरो खस गोबां खस्थ' लायालासे जोङो बुथारनो हायो हाग्राफोरखौ जेरै आ ओ जोङो माखासे एम्फौ गोबां गुवार गुवार आबाद खालामनायाव जोङो एम्फौफोर खौ जोङो एम्फौफोरनिफ्राय जोङो रैखा थानो हायो बिदि मेदिसिन बाहायनायनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार आबाद मावनायनि थाखाय जोंहा हासारा गैया जालाङो । याव जोङो माखास रासायङारि हासारनि जोहै जोङो आबादखौ दिखोनो हायो बे मोनसे मुलाम्फा नाथाय जोंहा बिनि मुलाम्फानि सोलायै जोङो माखासे ओ गोदोनि आरो दानि आबाद बा रासायनारि हासार बाहायनाय बा माखासे मेडिसिन बाहायनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा माखासे मा होनना बुङो गाज्रि गोहोमबो गोग्लैयो नङा होनबा नोंथां जेरै गाज्रि गोहोम होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदाय जोङो आबाद मावनायाव जोङो एसेल' बिबांनि आबाद मावोमोन । थाय जोंहा गोबांथार हा नांगौनि गोनांथि जायामोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानायलाय जोंहा गोब बांथार आबाद मावनायाव बा जोंहा बिरोंदामिजों जौगानाय माखास जौगाहजानाय माखासे ट्रेक्टर बायदिसिना जों आबाद मावनायाव जोंहा गोबां गुवार गुवार हा गोनां जानायलाय जोङो मा खासे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायस्रांनानै गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायाव जोंहा बिफांनि अनजिमाफोरा बांलांदों जायनि जाहोनाव बारामण्डलाव जोंहा ओ अक्सिजेननि अनजिमाया खमायलांदों आरो बेबायदिनो कार्बन डाइ अक्साइड नि जेरै गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै कल खारखानिफ्राय गनाय उखुन्दै आरो मानसि दुमसिनि जोंहा हगारनाय जोंहा कार्बन दाइ अक्साइड बेफोरो बांलांनो हमदों आरो नोंथां । बेयो जाहैदों मोनसे गाज्रि गोहोम आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे रासायनारिक हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा आबादफोरा फ्रा जायनिफ्राय जायै जालांबाय एबा जोंहा जोंनि हानि गेदेनाया बांसि जालांबाय नङा हबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बेथ' जाहैबाय जोंहा मिथिंगायारि ओ खहा ना? ओमफ्राय जोङो जोङो जोंनि जिउनि ना देहायारि जोंनि देहायारि खहाबो जोंहा आ-आथिखालाव जोङो हमदांनो मोनो जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय जोङो माखासे रास आयनारि हासार गोनां ओ माखासे फिथाइ सामथाइ बा माखासे मैगं थाइगं बा माखासे आबादफोरखौ जायोबा जोंनि देहायावनो हाबलांफिनो आरो बेनो लासै लासै जोंनि मिनथिस यै माखासे मा होननानै बुङो जों मिथिसयो जोंनि देहायाव गोहोम खोख ख्लैयो आरो। आरो बेबादिनो जोंहा जेरै औ जों मैगं थाइ गंनि आबाद मावो नङा हबा नोंथां बेफोराव जोङो माखासे मेडिसिनफोर जे एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बेफोरबायदि बाहायनाया जोंहा फिथाइ सामथाइफोराव बा बिफांआव हाबनानै थायो । बो मैगं थायगंफोराव नङा होनबा नोंथां बा आबाद फोराव बेफोरनो बा जोंहा जानाय जों ओ लोगोसे लासै लासै जोंनियाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव गोबां बेमार आजार बायदि रोखोमनि जों सानस' हायोना गोदान। गोदान बेमार जोंहा सोमजिखाङो बेखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौबो बुंनो हायो जे। जोंहा अखानि बिबाङाबो खमायलांदों बिनि जाहोना जाहैबाय जोंहा बा आबाद मावनाया। बांनायनि जाहोनाव जोंहा हानि गोनांथिया बांसिन जाबाय आरो जोंहा लांदां। राहा खालामनायनि जाहोनाव बेबायदिनो आ बांसिन जाबा। ओ बिफां लाइफाङा खमायनायनि थाखाय जोंहा अखानि बिबाङा खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
नांगौ समाव अखा मोना जेरै। जोङो माइ आबाद गायनांगौ समाव जोङो अखा मोनला बेबायदिनो जोंहा माइ आबादफोरा जाबां। ला अखा गैैनि जाहोनाव जोंहा माइ आबादफोरा जाथि जालांनो हमो बेनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ। बि फिथाइफ्राबो। मोजाङै थाइबांला बेबायदिनो जोङो आबादखौ मोजाङै दिखांनो हाला बेबायदि जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां माखासे जोङो गोदो। गोदोनि आरो दानि आबादनि फारागथिखौ बुंनो हायो। जेरैहाय गोदो गोदाय जोङो मा होननानै बुङोमोन। आबादखौ नांगौसेबांल' दिरुननानै। थाजा थाजा मोनजायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव मा जाबाय गोबां बे। बेबायदिनो बहल बहल आबाद दिहुननायाव जोङो मा जाबाय। आ ओ माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो। गोदान खा गोदानखौनो मोनजा बांला नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो सासे मानसियानो आबादखौ बुरजा मावबाय नालाय जोङो हाथायफोराव जोङो मा हुलुस। सामलायनाय माखासे। ओ मैगं थाइगंखौ मोनो बेफोरखौ जोङो फाननो हायाबा न'आव लांफिनसै। बेबायदिनो दै सारस्रिननानै दोननोसै बा माखासे मेडिसिनखौ होनानै दोनसै आरो बेखौनो फिन फानफिन। दोननोसै नङा होमबा नोंथां बेखौ बेनिस। सोलायो जोङो एसे एसेराव दिरुनोबा बिदि जानाय नङामोनना नोंथां।